औ खुलुमबाय नोंथां औ
अ सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय बावाहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथां औ
औ अब्ला जोङो दायो मानि सायाव सावरायनो एसे बुंनानै होदो
अ नोंथां दा जोङो गामि आरो सोहोरनि सोमोन्दै सावरायजागोन नामा नोंथां गामि आरो सोहोरनि फारागथि गामियाव थायोब्ला माबायदि जायो सोहोराव थायोब्ला माबायदि जायो
औ
अ दा नोंथाङा अब्ला एसे बुंग्रोना जागोन नामा नोंथां
औ जायो नोंथां औ
दे नोंथां
जोङो गामि आरो सोहोर जिथु जोङो बिनि जोङो बेयाव जिउ खुंनाय बिखौ नायोब्ला जोंहा गोबां बिदि आलदा आलदा आरो जेरै जोङो ओ गोबां फारागफोरखौ जों गोबां फारागथिफोरखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जोङो जोङो गामियाव एसे जोंहा जिथु डेभेलपमेन्टखौ जुदि जोङो नायोब्ला बिनि हिसाबै जोंहा एसे गामि एरि गामि जायगाफ्राव जोंहा खमखौ जों नुनो मोनो आरो लोगोसेनो जुदि जोङो सोरखौ नायोब्ला जों एसे जौगानायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरैहाय जौगानाय नाय होननानै बुङो बोला जोंहा गिबियावनो फैगोन फरायसालिफोर आरो नैथियाव फैगोन जोंहा खिसुमान बेबायदिनो अफिसफोर जोंहा फैगोन ओ बिदिनो गुबुन गुबुन जोंहा फैगोन आरो आरो जुदि जों आंनि हिसाबावब्ला आङो गामियाव थानो बांसिन मोजां मोनो मानो होनोब्ला औ मानो होनोब्ला बारहावा सेथियावनो बारहावाया फैयो आरो सिगांग्रो औ औ बिदिनो बारहावा फैयो आरो नैथियाव फैयो जोंहा बेबायदि बिनो गोरोबा थानाय बेबो नंगौ थारैनो बेबो मोनसे ग मोनसे आरो लोगोसेनो जोंहा बिदिनो जोङो सहरफोराव जोंहा गारिनि आवाज गारि गुरा मटर गोबां बिदिनो गुबुन गुबुननि आवाज फोर जोंहा साफोरखौ गुबुंले जानायखौ जोङो नु मोन नुनो मोनो आरो जोङो बांसिनै नाथाय गामियाव जुदि जोङो नायोब्ला जो सिरि सिरि आरामै थानो मोजां मोनो आरो गामियाव बारहावायाबो मोजां बिदिनो जोंहा आरो गरमफोरखौबो जुदि जोङो नायोब्ला ओ जोङो सहरफ्राव बांसिन जों जानायखौ नुनो मोनो नङा होम्बा नोंथां। औ गरम गरमफोरा बांसिन जायो जोंहा गामियावब्ला एसे बारफोर बारा फैनानै गोग्गो बारफोरखौ जों मोननो हायो लानो हायो। बेबायदिनो आरो। आरो जोङो आरो मोनसे जोंहा जोंहा गोरोबलायनायनि खोथायाव जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा गामि होननानै बुङोब्ला जोंहा बहुद गोरोबलायनाय थायो गामि गंसेयैनो जोंहा गोरोबलायनाय थायो नाथाय जोङो सोहोराव बुङोब्ला जोङो सोहोराव हारसिं हारसिं आरो नोंनि न'खर मा नोंनि न'खर ल' नोंहा गुबुन बिदि सोरबा खाथिनियाव साननानै नायबाय जोंहाबा सोर हाबा सहरफोराव जायोब्ला जोङो मालाबा समाव जोंहा न'फोराव जेनेबा पियास दरसे गैया जाबाय बिदिनो आरो फानलु मोनसे गैया जाबाय बेबायदि समाव जोङो गामि एरियाफोरावब्ला जों गुबुननियाव थांनानै बिना नानै जोङो लानो हायो। बेबायदिनो लाबोफानो हायो मानो होनब्ला जों गोरोब नानै थायो गामियाव थायोब्ला आरो लोगोसेनो जोङो औ आरो जुदि जों सोहोराव जुदि बुङोब्ला जोङो बेनिबो एसेबो उसु सुबिदाखौ जोङो नुनो मोनो आरो सोरबा सोरबा दोङो बेदिबो नंजोबा अब्लाबो सुबिदाया गोबां औ खम आरो आरो जुदि बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोंनि न'खरफोराव माबाफोर फारिलाइफोर जायो जोंहा न'खरफोराव गोबां खामानिफोर मालाबा जोंहा जायो बेफोरबायदि हाजेनबा साननानै लाबाय हाबा जानाय बेफोराव जोङो गामियाव जिबायदि जोङो हेफाजाबफोरखौ मोननो हायो जों सोहोराव बेबायदि हेफाजाबफोरखौ मोननो हाया आरो जोङो जुदि नायनो थाङोब्ला जेनेबा गोबां गोबां बेबायदिनो सोहोरफोराव औ मा होनना बुंगोन बेखो गासैखौबो फैसाजों हाजिराफोर होनानै मावनो गोनां जायो आरो नाथाय जों गामिफोरावबा गावजों गावनो जोङो हेफाजाब होज्लायो गामिनिफ्रानो बेसेन नाङा जासे मावनानै हेफाजाब फैनायखौ जों नुनो मोन आरो नोंथाङा आरो बेफोरनि सायाव मा बुंनो सानो दे एसे फोरमायनानै होदो नों थांनि हिसाबै।
जा बुंलांबाय दा आंबो बुंनो सानो जे जोंनि गामियाव आं माने मोजां बारहावा मोजां गोरोमनानै थानाय बेफोरनि थाखाय आं थानो मोजांसिन नुनो मोनो। दा जोङो बि थिं सोहोरफोरथिं ओंखारलाङोब्ला जोङो जोंनि भारतनि सोहोरखौथ' मिथिखायोआनो बयबो। जोङो जेरै खाथिनि सोहोराव थाङोब्ला जों गोबां जोङो गुबुंले बार फोरखौ मोननो थाङो। गरमखौ मोनो बिनिफ्राय जोङो ओजोंहाय माने जोंनि गामियाव जेरैबायदि गोरोबलायनानै थायो जों बेबायदि गामिनि जोङो मोनसे ओ मा होनो बेखौ जों गामिनि बे मोन्दांथिखौ मोननो हानाय नङा आरो जोङो ओ जों सोहोराव थायोबा। जों जे उन्दैनिफ्रायनो गामियाव देरबोबाय नालाय जोङो बेखौ माने आङो बेखौ सोहोराव थांनानै मिलायहैनो हानाय नों ङा बायदि स सानखाङो आरो आङो दा जों बुङोब्ला जोंनि गामियाबोथ' दा एसेबां गोग्लैसोनाय नंलिया जों गामि मि खाथि खालायावनो जों फरायसालि नुसै। जों मोनफ्रोमबो गामियाव फरायसालि दङ औ दा औ औ दा बेनि अनगायैबो जोंनिया गामि गफाफोराव गोबां फिसा फिनला टाउन दंसै। बबा बबा जायगायाव गिदिरबो दङ जोङो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जों खाथियावनो मोनसै दानि जुगाव दाथ' आरो बांसिननिफ्राय बांसिन द खान गलाफोरा बारायबोगासि नो नङा होमबा नोंथां। गामि गफा फोरमानियाव औ जों जेरावनो थाङो बेवहायनो गलाफोर नुसै दा जोंना लामा सामाफोराबो गामि औ औ औ गामि गफाफोरथिंबो जोंना लामा फोरा मोजां जाबोबाय जाबोगासिनो नालाय जोंनिया माने गामियाव थानाया जोबोद मोजां मोनसे बारहावा जानानै दोङो आरो। जोङो सोहोरखौ जुदि नायहराब्ला जुदि जोङो ओजोंहाय सोहोरथिं थांनाय जुदि जों बुङोब्ला ओजोंहायबो गोबां जोंना सुबिदा दङ जोंना गोबां मोजां मोजां खामानि मोनो जोङो ओजोंहाय नाथाय जोंनिया बै मोनसे बेसादाव गोमाहैयो आरो बोजोंहाय जेरै मोजां बारहा-बारहावाया गोमाहैयो। लोगोसे जों समाज ज' जाना थानाय मोनसेया गोमाहैयो। जोङो जों ओजोंहाय था ओजोंहाय थाङोब्ला जोंनिया गावबा गाव मोनसे जाहैयो। ओ नोंबा नों आंबा आं नोङो जेनेबा गुबुन खामानि मावदों आंबो आंनि खामानिखो मावगासिनो। बेबायदि मोनसे थासारि जाहैयो आरो सोहोराव थाङोब्लाथाय। आंबोथ' इसेबां सोहोरनि मानसि नङा नालाय बेसेबां गासिबो खोथाफोरखौनो मोनथिजोबला अब्लाबो जि नुहुरो बेखौ बुंबाय आरो नों थां दा बेनिफ्राय जोङो बेफोराव थाङोब्ला जों गोबां मुवा बेसादफोरखौ जों बांसिनै सोलोंनो मोनो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि गो बां गोजौ थाखोनि सुबुंफोरखौ जों लोगो मोनो गोबां मोजां मोजां जायगाफोर नुयो माने बानायनाय मानसिनि बा नाय मोजां मोजां जायगाफोर नुनो मोनो जों गोबां गिदिर गिदिर ओ सुबुंफोरखौ जों लोगो मोनो सोहोराव थाङोब्ला दा बेफोरखौ नोजोर होयोबा सोहोराबो गोबां मोजां। नाथाय जोङो औ बै बै आरो गोदोर गिदिर गिदिर मानसिफोराथ' मालाय एसिफोरावसो थासै नङा होमबा बिसोरथ' गाज्रि बारहावाखौबो जाया मालाय
औ औ नंगौ नोंथां औ।
दा बुंनो थाङोब्ला माने जायहा रां रुफा दङ बि सोरो माने सोहोराव आरामसे थाहैनो हायो आरो जों बायदि मा ने जेरैबायदि एसेबां रां गैयै सुबुंफोरा सोहोराव जों बार गाज्रि बारहावा जानोसो थांनाय जाहैगोन बिदि जायो आरो नोंथां।
औ औ नोंगौ नोंथां थारैनो थारैनो नोंगौ।
दा आंथ' बुंगोन जोङो गामिनि सुबुंफोरा गोबां मोजाङै अनलायना थायो। बेनिफ्राय जोंनिया औ सुबिदाफोराबो बारायबोबाय थायो नोङा होमबा आरो जों गामियाव थानाया मोनसे जोबोद मोजां बाथ्राया बेनोदि जोङो गोबां मोजां मोजां जाग्रा मुवा बेसाद मोनजायो जेरै जोङो बांद्राय हासार बाहायनायफोरखौ जानाङा जानो गोनांथि गैया जायो जेरै जों न'आव गावनिनो बारि बालायाव गावनि जानो गोनां आदारफोरखौ जोङो गायनानै लानो हायो जेरै मैगं थायगंआनो जा जोङो जेरै गोजां बोथोरनि समाव जोङो न'नि जानायनि खिनिखौ जों गायना लाजोबनो हायो आलुआनो जा जेनेबा ओ कबिआनो जा बायदि रोखोमनि कबि अल कबि बान्दा कबि बिबार कबि आरो जोङो औ बेसर बायदिसिनाफोरखौ खौबो जोङो-जोङो जोंनि फोथारावनो गायनानै औ जोबोद मोजाङै जोङो औ थाव दिहन लानो‌हायो आरामसे जोङो गुब जयगानिफ्राय फैनायखौ‌जों जानो नांला जानो गोनांथि गैला जोंना माइ मायरं जोबोद मोजां जोंनिया बेवहाय जोंनि गामियाव नाथाय जों सोहोराव थाङोब्ला बहाबा प्लास्टिकजों बानायनाय मायरंनो बबा प्लाटि प्लासटिगजों बानायनाय कबिनो बेबायदि जों गोबां नुनो मोनो आरो जों सोहोरफोराव जों जानाय लोंनायफोरखौ जों इसेबां फोथायजोबनो हाया मालाबा दैआनो गाज्रि फैयोनो बेबायदि जों गोबां खोनायो माने सोहोरनिखो।
औ नंगौ थारैनो बिबायदि औ दाथ' खोनानाय बायदिब्ला जोंहा दैनि सायाव उसुबिदा जानायखौ जों नुदों आरो दैनि सायाव सोहोरफोराव थानायफोरा दैनि गोबां उसुबिदा जानायखौ जों नुनो मोनो‌ आरो दायो बुंनो थाङोब्ला औ-औ
दा दहाय जों बुंनाय बायदि जेरै मोनसे खावरिया मोननै बिहुं थायो बेबायदिनो सोहोर आरो गामियावबो मोननै बिखुङा ओंखारहैलाय
गासैयावबो औ-औ नंगौ थारैनो गामिनिखौ नायोब्ला जोंहा बिदि अ अफिसफोर जोंहा टाउनाव जों मोननो हायो जोङो सोहोरफ्राव ओ गामि एरियाफोराव जों मोननो हाया औ बिदिनोब गुदुंखौ आरो गुब गुबुन बिदिनो औ थारैखैनो नंगौ नोंथां औ।
दा नोंथां जोङो बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोब जासिगोन नामा नोंथां।
औ-औ जागोन दे नोंथां औ समावबो जाबाय जोंहा औ-औ दे। गोजोनथों दे नोंथां?